खुलुमबाय नोंथां औ नोंथां नोंथाङा दायो बे समाव ओरैनो दङ ना
औ नोंथां ओरैनो दङ।
ओ नोंथांजों आं दायो फंनैसो खोथा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
ओ आङो दायो नोंथांजों जोंनाथ' दायो ओ गरम बोथोर जाबायनालाय गरम बोथोरनि जोङो आङो स्कुल एबा कलेजनि दावबायनायनि बागै फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथांजों हागोन ना नोंथां उ
औ हागोन नोंथां थारैनो
ओरैनोथ' जों द दायो स्कुल एबा फरायसालिया जोंना बन्द'मोन मोनबायना नोंथां जायनि ज' ज जोङो फरायसालि बन्द' मोननानै जोंहा मोनसे मोनसे थांखि एबा साननाय थायो जोंहा बे साननायखौ जों गोजाव बेनो गोजानाव बेरायहैनाय एबा बा सोरनावबाफोर आलासि जाहैनो थां थायोना नोंथां
औ थायोथ' नोंथां
नोंथाङा दा जेनेबा दा नोंथाङाबोथ' गरम बन्द' एबा फरायसालिनि दाथ' आजिरा मोनथ'बाय जानो हागौ नोंथाङाबो
औ दाथ' गरम बन्द'आनो जाबाय नोंथां बयनाबो बो गरम बन्द'आनो सोलिगासिनो दं
औ औ दायो नोंथाङा बहाबाफोर बेरायनो सानदों नामा
आंथ' बेरायनो होनना सानाखै नोंथां नाथाय आं बे गेजेरावनो थांगोन खिन्थु आं मोनसे बे गरम बन्द'आवनो
औ
मोनसे स्किलसो सोलोंनो सानदों नोंथां
गावनि लाइफनि खामानि ना मा होनो नोंथां
औ नोंथां जिहेथु आथिखाल जुगाव जोंहा स्किलनि जोबोद गोनांथार जाबाय स्किल गैयाबा नों नोंथाङा इयुनाव बेखारफोर जानाय बादि जायोसै
औ जायो नोंथां
माखासे जा फिजिकेल स्किल देहायारि स्किल जा जोंनि जिउआव गोनांथि जानाय बे स्किलखौ सोलोंगोन होननानै सानदों नोंथां बेनि थाखाय आं दावबायनोबो नांगोन नोंथां औ जिहेतु बेनि उनाव आं जोबनायनि उनाव दावबायगोनो सानदों नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा बे गरम बन्द'आव बबे बबेयाव दावबायनो सानदों
आंथ' सानदों नोंथां जाय जिहेथु जोङो गोबाव सम मा होनो जेब्ला जोङो एदमिसन लायो एदमिसन लाखनानै जोङो कलेज एबा जोङो फरायसालियाव फरायसालियाव गोबां फरायै फरायै नै दिनै जोङो जुलाइनि से थारिखनिफ्राय जों गरम बन्द' मोनदों नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
जों गरम बन्द' मोननानै जोङो न'आव फै थाबाय न'निफ्राय जोङो सानदों काजिरङा नेसनेल पार्कव बेरायनानै जोङो एसे दान्दिसे समबाबो गोजोननाय लानो एबा गावनि साननायनि एबा नलेज बुथुमना लानो सानदोंमोन नोंथां
औ नोंथां बै नेसनेल जि काजिरङा नेसनेल पार्कआवहाय बेवहाय नंगौ जोङो गोबां सोलोंनो हायो जिहेथु जोङो आबहावानि सायाव सोमोन्दै मिथिनो हायो बेयाव थानाय बिफां लाइफां आरो बायदिसिना दाावमा दाउसा जिब जुनार गासैनिबो जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो मोनो जिहेथु जोंनि गेजेराव गोबां रोजा रोजा लाइफां हारिनि हारिसाफोर दङ बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो हायो दिनै जों जायखौ ओ मिथिजोबा आरो बिनि अनगायैबो जोङो दाावमा दाउसा बेवहाय गोबां रोखोमनि
औ
दावमा दाउसाफोर दङ आरो बै दाावमा दाउसाफोरनि गेजेरावबो बेवहाय जोंनि हादरनिल' दावमा दाउसा गैया बेवहाय दावबायारि दावमा दाउसाफोरबो दङ
मोनथिगौना नोंथां जों मानसि हारि याल' दावबाया जेहेतु दावउमा दाउसाफ्राबो दावबायो नोंथाङा मोनथियोमोन ना नोंथां
औ नोंथां
जिहेथु जोंनि बै बार हेडेद गिस होनना बुङो हांसो मोनसे हांसो हारि बे दावा जिहेतु साइबेरिया हादरनिफ्राय फैनानै नैबे काझिरङा रङायावहाय जिरायफैयो
औ
बियो थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिलोफ्रावबो बाफैयो बानानै बेवहायनो बिसोरो आदार जानोबो फैयो बेवहायनो जिहेथु बिदैबो दैफायो ब्रिदिं खालामफैयो थिग बेबादिनो बिसोरो आरो जेब्ला
औ
गोलोम बोथोर थाङो अब्ला आरो बिसोरो गावनो थांफाफिनो गावसोरनि जायगायावहाय आरो बेनि अनगायैबो जोङो माखासे गोदान गोदान जायफोरखौ ओ गोदोआव नुफेराखैमोन बेबादि जिबफोरबो जों नुनो मोनो आ जिहेथु काजिरङा होनना बुङोब्लाथ' जों थसे गंआरि गान्दानि थाखाय जोबोद मुंदांखा आरो बेराफारसेथिं जिहेथु बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो गोहो गोरासिन मोसा बेखौबो नुनो मोननाय जायो नोंथां बिनि मुङानो जाबाय रयेल बेंगल टाइगार होननानै बुङो
औ नंगौ नोंथां
गोबां जाथिनि मोसाबो मोननाय जायो जेरै ओ लेटा मोसा ओम ए आरो जिहेथु गोबां जातनि मोसा मोननाय जायो
औ मोनो नोंथां दायो दायो जोंहा ओ गरम बन्द' जोब्बाय नालाय जोंनोथ' फोरोंगिरिफ्राबोथ' हमवार्क हरदों नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
जायनि जाहोनाव हमवार्क एबा न'आव फरायनो हरदों जों बेखौ नोंथाङा नोंथांनो हरनाय फोरोंगिरिफ्रा हरनाय हरखौ नोंथाङा माला कमप्लिट खालामनो सानदों नोंथाङा
फोरोंगिरिफ्रा हरनाय हमवरकखौ आं नै बे गरम बन्द'नि गेजेरावनो फोजोबगोन होननानै सानदों नोंथां जिहेतु गरम बन्द' जोबनायनि सप्तासे सिगाङावनो आं फोजोबनानै दोननानै आरो बेनि उनावहाय आं आ माखासे थांखि लादों बै थांखिफोरखौ मावफुंगोन होननानै सानदों नोंथाङा मा होननानै सानदों एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ गरम बन्द'नि जोबखांनायनि उनावथ' जोंनो फोरोंगिरिया ओरैबायदि हमवरक हरदों जे जोंनो साइन्स आयदानिफ्रायबो जोंनो गोबां हमवर्क हरदों जायनि जाहोनाव ओम आखिनाय हरदों जायनि जाहोनाव लिरनाय प्रेकटिकेल हरदों जों बेफोरखौ जोङो बे गरम बन्द' मोननायनि गेजेरावनो जोङो से से दान मोना मोनो दा नोंथां गरमन्द'खौ ओ से दानाव जोङो बेखौ जोङो हमवरकखौ कमप्लिट एबा फोजोबोब्ला जोङो बेखौ फोजोबनानै फोरोंगिरिनो होयोबा जोंहाबो फोरोंगिरिजों अन- जागोन जायनि जाहोनाव जोङो ओम गरम बन्द'नि गेजेरावनो खालामनानै हैबाय जों फोरोंगिरियाबो गो- जोनगोन जोंबो जोंनि रोंगौथिखौ फोरोंगिरिनो देखायनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा दङ गरम बन्दआव खायफाया ओम जों खायफाया गरम बन्दनो मोननायाव आलासि जाहैनो थाङो जायनि जाहोनाव आरो खायफाया न'आव खेथि बाथि मावनांगौ जायो जोङो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ आरो जोङो खेथि बाथि मावो न'आव थानानै न' न'आव थानानैनो जों आरो गरम बन्द'नि गेजेराव गोबां गेलेमु गेलेग्राबो गेलेयो जायनि जाहोनाव जोङो ओरै गोजान गोजानावबो गेलेनो थाङो गरम बन्द'नि समाव जों गरम बन्द'खौ से दान मोननायनि गेजेरावनो जोङो गोबां खामानि एबा गेलेमु आरो लेखा फरा फरायनायखौबो जों फरायगावनो हायो अबबा बे बेरायहैनायखौबो जों बेरायगरनो हायो जोङो गरम बन्द'आव जोङो बे गरम बन्द' से दाननि गेजेरावनो जोङो गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांना फैनानै जोङो गोबां रोखोमनि खामानि मावनो हायो ना नोंथां
औ नोंथां बिदिबाथ' जों सावरायनानै मिथिना मोनबायदि गरम बन्द'आथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार नङा होमबा
औ नंगौनो
औ नोंथाङा ओ गरम बन्द'खौ गोनांथार होनना सानोना
औ गरम बन्दआथ' जोंनि थाखाय गोनांथिया नंगौआनो नोंथां मानो होनो बा जोंहा फरायसालियाव थांनोबो नै दानि दा बायदि समावथ' गोबां गरम जायो नङा होमा बा नोंथां जत थाखाय गोजान गोजान गोजान फरायसालिबो दङ जायनि थाखाय हान्थिनो थाखाय बेयाव जोंनो साइकेल साइकेलनिबो गोनांथि जायो गारि मथरनि गोनांथि जायो जोंहा गारि मथर गाखोनोब्ला जोंनोथ' आखायाव रांबो नांगोन आरो साइकेलजों थांनोब्लाथ' जोंनो जोंहा गोबां देहायारि प्रब्लेम जागोन नङा होमबा नोंथां ओ जायनि थाखाय नैबे गरम बन्द' ह खौथ' जोंनो नांखाथारगौ जायनि जाहोनाव जोङो गरम ब बन्द'बो जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट इम्परटेन्ट नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां जिहथु ओ मानसि हिसाबै जोंनो साननैसो रेस्टखौ नांखायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो
गरम बन्द'खौ नांथारगौ मानो होनोबा सानफ्रोमबो खामानि मावबाय थानाय आरो बोथोराबो गरमबो जायो आरो जेब्ला जोङो खामानियावनो बेस- थ' थाबाय थायो अब्ला जोङो माब्लाबा जों रेस्ट मोनाब्ला जोंनि गावनि देहायाबो एसे खस्थ' मोननो नागिरो
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां जोङो बिदिनो फोरोंगिरिफोरजोंबो अनज्लायनानैबो फरायनांगोन सोलोंनांगोन बिदिनो जोङो गावखौ राफोद खालामनोबाबो सोलोंनांगोन जायनि थाखाय जों गरम बन्द'आव गोजान गोजानाव बेरायनानै जोङो गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ रों- गौथिबो बुथुमनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला जोंहा समा जोबना फैबाय नोंथां
औ नोंथां समा नोंथांखौ लोगो मोननानै नोंथांजों फंनैसो खोथा रायलायनो मोननानै जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां आरो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय नोंथां उनावहाय लोगो मोनबावगोन खौ फिन केनसे लोगो मोनबावगोनखौ आसा खालामबाय नोंथां
औ नोंथां
गोजोननाय थाबाय